औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय
औ ओ बिब्दिब्ला आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जों नि जे रंजालि बैसागु बरफोरनि दा रंजालि बैसागु बेनि सोमोन्दैहाय नोंथांजों ओ फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै आंङो माने नोंथांनो फन हरनाय जादों आरो नोंथां नोंथांङा सम दं ना
आं औ हागोन सावरायनो हागोन दे
औ बिब्दिब्ला आंनो नोंथांङा फोरमायग्रोदो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुखौ गिबिनिफ्राय लाबनानै जोबजासिम माबोरैहाय फालिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनिथिंथ बैसागु होननानै बुङोब्ला माने बैसाग दाननि से खालारनिफ्रायनो नङा होमबा बेखौ औ खुंनाय जायो बेयाव माने दा दानि जुग आरो गोदोनि जुगनि बेबायदि बैसागुफोरावहाय एसे माखासेखौ जोङो फारागथिखौ नुबोदों नङा होमबा। दा आं जोंनि जायगानिखौ जों आं नोंथांनो खोन्थ खोनथाग्रोनोसै माने ओ जेब्ला जों दै उन्दै सममोन ना बे समाव जोंनि गामिनि जोंनि रायजोफ्रा न'खर न'खर माने गोबां बेबायदिनो ओ रंजा बाजायै ज' ज'यै माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिदिनो ज' ज' माने बे बैसागुनि मुङै रंजानाया बोथोर गोदान जायखौ बरायनाय बिनि रंजानाया माने एसे गुबुन रोख रोखोमै जायोमोन बायदि माने आं नुबोदोंमोन आरो सिगां। ओ गोबां जों जेब्ला ओन्दै ओन्दै सममोन अब्ला बिथांमोना गाव माने गावब गावनो खाम बेबायदिनो हारमुनियाम आरो सिफुंफोर दामनो हाग्राफ्रा सिफुंफोर बिदि गोबां बिसोरो दामना नैय माने रंजा बाज जा गावसोरनो मेथाइफोरखौ रोजाबनानै माने गोबां बेबायदिनो। ओ न'खरफोराव रंजा रंजा मोसा मोसा बेबायदिनो बे बैसागुखौ बेबायदि फालिनाय जायोमोन आरो। नाथाय जेब्ला औ जों दा देर बोनानै जों नुफैबाय आरो जोंनि समाज सफैबाय नाथाय माने गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो माने बेफोरबायदि गावनो आंगो खामफोरखौ दामनाय सिफुंफोर दामनाय माबा मोनसे दामग्रा आगजु बेफोरखौ दामनानै रङ जानायखौ दा जोंनि जायगाफोराव नुवाखै आरो नोंथां। माने दानि गोदान मुग गानि बेबायदिनो फैदों जोंहा बक्सफोर लानानै मोसादों मेथाइफोर जायखौ माने डिजिटेल जोंनि माबाजों रेकर्डिं खालामखानाय मे थाइफोर बेफोरजों जों मोसादों दा बेफोर फारागखौ नुदों आर नोंथां अब्लाबो माने बैसागु होननानै बुङोब्ला माने बर'फोरा बर'फोरनि देरसिन फोरबोआनो बेनो नालाय बैसागु फोरबोआनो ओमफ्राय बेखायनो बेखौ माने बेजों लोगोसे माने बे बोथोरजों बर'फोरा गोबां बेबायदिनो मोजां आबाद मावनायनि सायावबो माने सोमोन्दो दङ नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ आरो बोथोर जाय बोथोरखौ गिबि। माने जागायजेननाय बोसोरनि जागायजेननाय गिबि। बेखौबो बे बैसागुनिफ्रायनो हमनाय जायो बर'फोरा। नङा होमबा औ दा बिदिनो औ। बैसागु समाव जोंनि न'खरफोराव माने गोबां बेबायदिनो ओ गिदिरफोरखौ सनमान होलायनाय। उन्दैफोरखौ बोर होनाय बेफोरबो जोंनिया जानानै फैयो बैसागु समाव नङा होमबा। दा औ। गोबां जोङो नुयो बैसागु समाव माने गोजान गोजाननिफ्राय बोर लानो थाखा खाय जायफ्रा उन्दै गथ'फोर सोरबा बिबैनि न'आव बा। सोरबा बिमायंनि न'आव बेबायदिनो आलासिफोर जाफैबाथाय माने बिदिनो बिथांमोना गेदेरफोरनिफ्राय बोरफोरखौ लायो आरो। आरो गेदेरफ्राबो माने रंजा मा गोसो खुसियै नो उन्दैफोरखौ बोर होयो आरोना नोंथां दा औ बिदिनो आ रो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय आंनो बैसागुनि सोमोन्दैयै।
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोंहा बैसागुखौ ओम बयबो बर'नि सुबुंफोरानो मोनथिगौ नङा होमबा नोंथां। औ बेयो जोंनि बर'नि जोबोर माने रंजानाय फोरबो आरोना बेवहाय जोंहा बैसागुखौहाय मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि सि बैसागु मोसौ बैसागु जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो। बिदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो। जेरै थाराय दिग्लि लिति हालदै फान्थाव। पानेलाव बिब्दिनो नांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो मोस सौ बैसागु मोसौ बैसागुनि सानसे सिग गाङावनो नायगिरनानै दोनखानाय जायो औ बिब्दिनो मोसौ बैसागुखौ जोंहा सैथ दाननि जोबथा खालारावहाय फालिनाय जायो आरो नों
औ नंगौ।
जोङो मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय जों बेफोर मुवा बेसादफोरखौ सानसे सिगाङावनो नाय गिरनानै दोनोबा बुथुमनानै दोनो बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जानानैहाय ओ बेफोर मुवा बेस सादफोरखौहाय मोनसे उम आयजेंयावहाय हानानै लानाय जायो आरो। औ बेनिफ्राय जोंहा बे खौ हानानै लाखांबोला जोङो ओ औव औवानिफ्राय आरुं जिरनानै बेहाय बेयाव माला सुनाय जायो आरो बेफोर हाना लानाय मुवा बेसाद फोरखौ औ बिदिनो जोंहा बिनि उनाव जोङो बेखौ हानानै माला सुखा खांनानै लानानै ओ जोंहा जा मोसौनो फुथा फोनो नालाय। ओ ओ बे फुथाखौ जोङो ओ न'नि थौ बा ओ साराय बेनि खिथौनि हांगारखौ हल'नानै थाव गुबै फोननानै जोङो फोननाय जायो आरो। मोसौनो फुथा। औ बे फुथाखौ जोंहा फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ गोदोनि दिनाव जों हा दा जेरैबायदि फोथार दुब्लि फोथाराहाय हाग्रा बुंंग्रा गैयै स्रां स्रां बिब्दि नङामोन नालाय गोदोथ' हाग्रा बंग्रामोन बिनि थाखायनो जाहाथे मोम-मोम मुफुर मोसाफोराहाय मोसौखौ अरफैया गिनानै खारो बिनि थाखाय बे फुथाखौ फोननाय जायोमोन होननानै गोदोनि मानसि फोरा बुंलांनायनो आरो
औ
बिब्दिनो जोंहा मोसौखौ ओ फुथाखौ फोनखांनानै ओ जोंनि ओनसोलनिनो दैमायावहाय थुखैनो लानानै थांनाय जायो आरो बिब्दिनो थुखैनाय थुखैनाय समाव जोंहा ओ गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ ओ बेनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि एर हानजा हानजा होननाय बाय खुगा मेथाइया बेखौ खननानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि थिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने नाथाय दानि जुगाव गोबां न'खरफोराव मोसौफोरा गैला नालाय
औ नंगौ थारैनो जोंहा औ मोसौ खौ जों दानि जुगाव माने गोमालांनो हमनायसो नुबाय मानो होमबा जोंहा फिसि निनो नायगिरला दानि जुगनि मानसिफोरा बेफोरखौहाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो माने बियो मा जादों होननानै बुंङोबा मानो थाखाय गोमालांदों होनोबा माने जोंहा समा मानसिनि थाखाय जोंनि थाखाय नंङा होमबा जों सु सुबुं माहारिनि थाखाय समा माने गोबां बेबायदि थोयि जानायखौ जों नुनो मोन आरो नंङाबा माने गोदोनि सुबुंफोरा
माने न'खराव मोसौ गैयाबा बियो मोनसे न'खर बायदि बर' न'खर बायदि जानाय बायदिखौनो ज जों मोनामोन आरो नंङा होमबा गोबां बयनिबो न' नख'राव मोसौफोर लायोमोन आरो बर' हारि होनबाथाय बे मावनानै जाग्रा हारियावनो गोग्लैयोमोनखाय बिथांमोना मोसौजोंनो गोबां बेबायदि आबादफोरखौ मावबोद दों मोसौनि गारिफोरजोंनो गोबां बेबायदिनो मुवा बेसाद फालांगि खालामनाय फाथो थो बैफोरखौ बाजाराव लांनाय गय फिथाइफोरखौ बाजार व लांनाय गोदो मोसौनि गारिजोंनो बेफोरखौ बोजोबनाय जायोमोन नंङा होमबा बर' हाबो नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो गोदान गोदान जुगनि बेबायदि माखासे आगजुफोर जायफ्रा दसेखिनि समावनो बुरजा खामानिखौ मावनो हा हायो बेफोरजों मावनाय जासै मानो होनबा गोदोनि बायदि माने जोंनियाव माने बोथोरनि बिदुुंआबो जोंनियाव गैला नंङा होमबा गोदो जेसेबां माने ओ डिग्रि बेबायदि सेलसियासफ्राव जों गरमाव माने दुब्लियाव खामानि मावोमोन दा बिनि फ्राय आरो गोबां बिबांनि बारा जोंनियाव बिनि बिदुं फ्रा जाबोबाय नालाय बेफोरो बिफां लाइफां गैयि बेफोरनि थाखायबो जाबाय अखाफ्रा नांगौ बायदि हाला बेखायनो जोंनि आबादारिफ्रा बा बर'फ्रा मा दा माने दसे सम खिनियावनो माने माइफोर गायबाबो गायनानै लानो हानाय बेफोरनि थाखायनो ओ ट्रेक्टरफोरजों माइ गायनाय जासै बिनिफ्राय मोसौफोरखौ बेखायनो आस्थे आस्थे गासैनो बर'नि न'खरफोरनिफ्राय गोमालांनाय नुदों आरो दा लाबाबो सोरबा बायदिया मासे मानै इदिनो मोसौनि मोसौ गायफोर खौ लायो गाइखेर जानो थाखाय नाथाय हालौ लायग्रा हालुवा मोसौफोरखौ जोंनि बर'नि न'खरफ्राव नुला आरो मेखायनो दा माने गोबां न'खरफ्रा बैसागु समबाबो माने बे ओ नोंथांङा जेरैबायदि बुंदों मोसौ थुखैनाय जे हाबा फारि बेखौ माने लाव हालदै बिदिनो फान्थाव बेफोरनि माला सुनानै गानहोनानै जे दिग्लि बिफांनि लावथिजों बुुयै बुुयै बिसोरखौ मेथाय खनलायनानै थुखैनाय जायोमोन बे बेफोरो जोंनि बर' न'खरफोरनिफ्रायबो गोमालांनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बुंनाय गासैबो बाथ्रायानो सैथो दानि जुगाव जोंहा ओ बैसागु बोथोरफोरखौबो गोदोनि बायदि फालिला बिदि बिदिनो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै गामि- गामि मोसानाय थांनायखौ जोंङो नुनो मोनला आरो दानि जुगावहाय गासैबो माने गोमालांनो हमबाय आरो बर'नि जा ओ दोरोंङारि ओ कालचार बे फाय गोमालांनो हमबाय आरो
औ नंगौ नोंथां
अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों बैसागु जोंनि बर'नि गिदि गिदिर मोनसे फोरबोनि सायाव रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिसिम हिमबो जोबोर साबायखर नोंथांजों आङो गोबां मोनथिनो मोननि बाथ्रा सावरायनानै ओ मोनथिनानै मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर
औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों